हेल'
ओं खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों ओरैनो फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आङो कल खालामदोंमोन।
औ औ नोंथां हागोन।
औ ओ नोंथाङा ओ गेलेनाय फोरनि बागै
खोनायासै नोंथां ओहो दासो खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो खेलफोरनि बागै ओ मा मा खेलखौ गेलेनानै मोजां मोनो बा बेफोरबायदिनो जोङो खेलनि गेजेरजोंबो मोनसे बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो ना
खोनायासै नोंथां
ओ नोंथाङा मा मा खेल गेलेनानै मोजां मोनो?
ओङ ओ नोंथां आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आङो ओ सिगाङाव आङो फुटबलखौ मोजां मोनोमोन दा नैबे ओ दा पुलिसफोर मिलिटारि खारनायनि जाउनाव आं दा बेफोरखौ ओ गारबाय आरो। मानोना इन्जुरि जायोना आथिङाव बिनि थाखायनो आं बेखौ गारथबाय आरो। दा बांसिन खारनाय बे खारनायखौ आं दा माबायो आरो गेलेयो आरो बादायो आं दा बिदिनो दाब दाब जायगायाव थाङो आरो बिदिनो खारनाय बादायलायनाय बिदिनो माराथन खारनाय होयोना बिदिनो फुल माराथन हाफ माराथन बिदिनो थाङो आरो ओरैनो जेराव खोनायो बेयावनो थाङो इनभाइट खालामो बेयावनो थाङो आरो।
औ
दा बिदिनो आं दा खारनायखौनो आंनि पसनेल हिसाबै लानानै दं आरो। गेलेनायखौ
औ
ओम ओरैनो दा नोंथाङा मा गेलेनायखौ मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आङो मा गेलेनायखौ मोजां मोनो होनोबा आंबो बेफोरबायदिनो ओ खारनाय बारनाय लं जाम्प हाइ जाम्प दङ ना? ओ बेफोरखौबो आङो गेलेनानै खोब मोजां मोनो। जोंनि स्कुल बा कलेजफोराव बादायलायनायखौ होयो। आङो बेफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो खारनाय बारनाय आरो जोङो उन्दै समाव खोब गेलेयोमोन खाबादि ओ आरो दिरुं बोलायनाय रिदि बेफोरखौ खोब गेलेयोमोन गोदोहाय दा ओ रिदि खेलाफोरा बांद्राय जोङो नुुनोनो मोनला रिदि गेलेनायखौ दानियाथ मबाइलनि गेजेरजोंबो जेरै- गेलेनो हायो बेफोरखौसो आङो बांसिन नुसैयो आरो गेलेनायखौ।
औ औ नोंथां
औ दा बेफोरबायदिनो नआव थानानैनो टाइम पासनि थाखाय मबाइलजोंनो गेलेयो। ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खेला दङ ओ मबाइलनि गेजेरजोंबो गेलेनो हानाय
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै लुदु गेलेनो हायो ओ आरो गोबां रोखोमनि खेला दङ' आङो मुंखौ मिथिजोबा आरो
ओ
औ आरो दे ओ नोंथाङा केेरेम गेलेफेरबाय ना?
दा ओरैनो नोंथाङा बांसिन मा आयदाखौ मोजां मोनो?
औ गेलेनायखौ?
औ
ओरैनोथ' आङो बुङोबा काबादिखौ बांसिन गेलेनानै मोजां मोनोमोन
खोनायासै नोंथां?
ओ आङो बुंदों ओ काबादि खौ बांसिन गेलेनानै मोजां मोनो होननानै।
ओ
आरो जोङो खाबादिजोंबो गोबां बेफोरबायदिनो गावनि मुं लाखिनो हायो बा टिमनि मुं लाखिनो हायो जों जेर जेराव गोजान गोजान जायगायावहाय गेलेहैनानै देरहाबोनो हायो बा बेफोरबायदिनो मोनसे सिनायथि होबोनो हायो जोङो
उम
आरो जेरै दा ओ गेलेनायाबो मोनसे बादायलायनायसो नङा होमबा जेरै ओ ओ गोबां रोखोमनि गेलेनाय दङ गेलेनायनो-गेलेनायजोंनो जोङो गावनि सिमां बा गावनि थांखिखौ मोनसे जाफुंहोनोबो हायो। मोजां गेलेनाय बा खारनायजोंबो जों सासे मोजां गोरों गोरा सुबुं जाहैनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो जोङो रां आरजिनोबो हायो गेलेनायजोंनो। आव ओ गोदोहाय बेफोरबायदिनो गेलेयोब्लाबो टाइम पासनि थाखाय गेलेयोमोन। दानि जुगावथ' रावबो टाइम पासनि थाखाय गेलेनायखौनो जों नुनो मोना मानो होनोबा दानि जुगा बादायलायनायनि जुग बेनिखायनो बयबो बादायलायनाय आरो बेफोरनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो गेलेनायफोराबो मोनसे गावनि देहानि प्रेक्टिस खालामनाय मोजां गाव नि देहानि थाखाय खोनादोंना नोंथां?
ओं ओं खोनाबाय नोंथां।
ओ गेलेनायाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे प्रेक्टिस बा मोजां नङा होमबा नोंथां? बिनिखायनो जोङो सम लानानै मालाबा समाव ओ बेफोरबायदि प्रेक्टिस बा खारनायफोरखौबो जोङो इसे इसे ओ मरनिं खालामबा मोजां जायो आरो।
उम।
बेफोरबायदिनो गेलेनाय एबा बेफोरबायदि खेलाफोरनि मोनसे ओ ओ गेलेहोनाय जेराव फिल्ड थायोना बेफोरबायदि दङ नामा नोंथां?
औ नोंथां दङ।
औ।
दा आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो। ओ दा जोङो गोदो उन्दै समाव नुबोयोमोन आरो ओ आरो गेलेबोनो मोनदों एसे बिदिनो काफ प्लेट होनना बुङोमोन बा खाफ्रा जाबनाय। आरो सै गेलेनाय बा काबादि। बेफोरखौ एसे गेलेबोनाय दं दा बेफोरो खेलाया गोमालांनो हमबाय जोंनि याव गेलेया फ्रायानो। दा बेफोर खेलाखौ बांसिन दा टिभि बा गुबुन दाबसे जायगायावसो नुनो मोनो आरो। दा उम दा बेफोरबायदि गेलेनाय हाबाफारिबा गोमाना थांबाय आरो जोंनियाव नुनो मोनला बांसिना दा जों गोदो उन्दै उन्दैयाव बिदिनो स्कुल गखांनानै बा स्कुल बन्द' समाव गेलेयोमोन आरो जों ज' ज' उन्दै समाव बिदिनो जे ज' लोगो जाथुमनानै ओ दाथ' गासिबो मबाइलावनो थाजोबो बिजि दा न'निफ्राय ओंखारलायला रावबो दा बिनि जाउनाव गोमालांनो हमबाय आरो बिमा बिफायाबो दाना उन्दैफोरखौ नागिरला बारा बिनि जाउनाव जोङो बे गेम माखासेखो जे गेलेनाफोरा गोमालांदों आरो जोङो गेलेनायजों गोबां ओ रोंगौथि मोननो हायो बा प्रेजेनटेसन होनो हायो आरो जोङो माबा हादोर बा हारि खौ जोङो सिनायथि होनो हायो। आरो साख्रि बाख्रि रिबो मोननो आरो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै ओ गेम गेलेहैनानै बा देरहाबोनानै बिदिनो ओ गिदिर खेला गेलेनो मोनहैयो आरो बिदिनो जेरै दा दङ जोंनियाव ओ नेसनेल इन्टारनेसनेल बारलांनायनि उनाव जोङो दा ओ बिदिनो मा होनना बुङो ओ दा जोंना माबा जागासिनोना वालकाप बेयाव वार्ल्ड काप दा जोंना माबा मोनथ'बाय आरो जोंनि इण्डियानिया दा उननि समाव मोनहैगोन ना मोनहैया बुंनो हाया दा बेहाय जोबोद ओ बादायलायनाय जायो आरो बे जायगा मोननो थाखाय दा जोंना इण्डियाया दाबो जायगा मोनहैयाखै आरो बेनि थाखाय एसे दुखुबो मोननाय फोरमायो आरो मालानि समावबा मोनहैगोन जोंनिया दा गेलेनाय होनोबा जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो दा आरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि देहा बा जोंनि लोमजानाय साजानाय बेफोरो एसे गोजान जायो आरो। दा हेल्था मोजां जायो ओमफ्राय गाव गाव गाव गाव अर्कआव बा बिदिनो मरनिं अवाक बेफोरजों हेल्था थिग थायो आरो बिदिनो।
औ
दा
औस।
ओरैनो नोंथांमोननियाव दा बांसिन मा गेमखौ गेलेनाय जायो ओरैनो।
जोंनि उनाव जोंनि ओनसोलावथ' दा गेलेनाय होनोबा बेफोरबायदिनो भलिबल बा क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। आरो जोङो ओरैनो टाइम पासनि थाखाय केरेमफोरखौ जोङो गेलेनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
उम।
ओ नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ नोंथांजों गेलेनायनि बागै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
ओं नोंथां आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांनिफ्राय जाखिनि ओ मोनथिनो मोनदों।
औ औ। होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।